माथो थाब फन हमलाया।
हमदोंब्रा थाब नुजानांगोन ना मबाइला लकाव दंमोन।
जोंनाव फै। नोंखौ अमा आदारै अमा आदार हैखो ना माखो होननासो नागिरगासिनोमोन जोङो।
अमाया
माला माला अमा फिखो आंलाय माथो मिथिथाराखै आं आदार होफै गौमोन सम सम।
माखासे बुस्थुखौ बोरै खोन्थाला बायनानै लाजोमनोब्रा। नोजोर नाङो।
माबैसे?
मानै।
मानै गोजो।
हम मानै होबाय नालाय होबाय मासेखौ बोरै आदार होनो थांलाय फैलाय खालामबाय थानो होनना मानै लाबाय।
अबेथिं खादों बिसि गिदिर?
बैथिंसो दंहैयो साहासो गिदिर नङालै दासो एसे देरहांदों।
मास मोनबैसे जाखो?
देरथारदों नालाय होननायसो जाबाय।
आदारखौनो उफ उफ उखै उखै हाबलायनाय होयो गुमायगोन लास देथारदों।
जानो उखै हाबलायनाय अब्लासो देरोना।
थाब थाब मोनजायाबारो लासै देरोथ' आरो जेसेनो जेसेनो अहि होनबानो हैनांगौ।
आथसा बिदिसो
गोरलैयाव आदारखौ मोजां मोनजायाबा माबा जायो देरनो रोङि खोमोन रोजा जायो अमाया।
उम।
होमबालाय होलेबाय थानांगौ आरो ने?
गोरलैयाव माने खेबसेनो बुरजा जानो हायाना एसे एसे एले एलेसो जायो आदारखौ।
ओम ओमफ्राय दा बेसे गिदिर देरो नायालाय?
देरबाय।
बारा देराखै माने फिसानिफ्रायनो इसे। देरसिन माबासोनि जाहैबाय बा रोजा सोनि जासिगोन।
ओरैनो गोरलैबो।
गुन्दैया गुन्दै होयो ओमफ्राय गुन्दै गोजाबा जानो नागिरा।
गुन्दैगो
ओंखाम खालाय मोनजादावबायना।
जाखाया।
हा?
मानसियानो ओंखामखौ जाबाय थायाब्ला बेलाय ओबाव ओंखाम खालाय मोनजाबाय थागोन। ओंखाम खालाय मोनजाबाय थायो बे।
बेनोथ'न दा बेनो जाल्लाया। ओंख्रि ओंखाम गैयिनिनो होनायानाथ' होबाय थायो आदारखौ। जाग्राया नोङो मालाबा मालाबा बासियो।
बासियो मानसिनिफ्राय बांसिनसो बासियो अमाया।
ओ‌
खथथ' गोथाव गोथाव जायो निरामिस जालायबावासो आजिखालि अमाया।
होम होम होम ना माबा माब नागिर लायबावो ने? ना बयलार
मानसिफोरा बे हाथायाव ना गेसाव बायनानै रुनानै होफैफायो ना मैगंफोरजों ओमफ्राय बे ना गुन्द्रा ना गेसा गेसावफोरखौ हो-होबाय थादावनानै बेखौ होआबानो जायि बिदि जालायोब्रा। बेसे जायो अमाजों।
दा नै हाग्रा माबा-माबि रुनोबो मैगं रुनोबो टाइमानो जाया। आङो रुनोसै जुलाइनिफ्राय सम सम रुयै रुयै होबाय थानोसै। थास' रुयै रुयै होबा गाज्रि जायोलै ने?
गाज्रि जायालै थास'जोंनो मेनला अमा फियो। बै माबायाव स जेरै बे अमा फिसा गोरलै थानाय अमा बिमानोसो होआ। ओमफ्राय ओरै ओरैनोथ' बि अमा माबाफोरनो होयो। थास'जों फेदेरो मानसि माखासे मानसिफ्रा।
औ हेलाबासो नों थस'जों फेदेरबासो एसे लाब थायो।
उ गुन्दै बायबाय थाबा फाय नोङो जेबो लाब थाया। थांफिनजोबोसो माथो। बिसेन
ओरै खर' खस्थ' खालामगारनाय जायो ना?
दे मोजां फेदेरदो आंनि हाबायाव लांसै
गारि भार गोगोम
आयौ बे अमा देरनायखौनो नेनोसै आरो अमा देरबाथाय
अमायाथ देरगोनलै
दाना हाबायाव लांनो नागिरनायखाय हाबायाव लांनो नागिरनायखाय देरनो बा
होद देरोमा
नै बेवसो दं फैयो आङो एम्फौ फिसिनो गोदान न बानायनायावसो।
बेयाव बेयाव मा होनदों?
एम्फौ फिसिनो नैबे न गोदान बानायनायावसो दंफैयो।
ऐ
बौबो
नखौ गोदान बानायबाय?
ओ एम्फौ फिसिनो आन्था ओरैनो फिसा सानो। हा?
एम्फौआ दाख्लै जा बिमा जानानै माबाबाय मोन दा फिथोब माबाबाय एम्फौ लाथा फानबायथ गैलाां खोमा गैला खोमालै। दा सासे नांगौ होनदोंमोन बुस्तुआनो दंना गैलाथाय।
उनावसो गोसोखांला बायबाय।
उम दाथ गैयानो। मजां गैया फथोबानो।
जौ संलायदोब्रा अमानो
सोरनावबा जौ मावग्राफोरनावसो कन्टेक्ट लानसै जि दामब्रा बेबो
उम माबा अफ्रिखौ
हा? मारै?
नङानो
फेन लानाङा
दा आं बेफ बायबा बे जौ मावग्रा फोरनाव दालाय अफ्रि थाया होनबा बे अफ्रिखौ बायनानै लाबोजायोब्रा।
दाम लायोलै बायग्रा दंखाजोबो ना बेखायनो दाम लायो।
दाम जाबाय खोमा दाना गोदो जोंनि जि
आरो बिदि आरो आरो बिदि बिदि जौ अफ्रि गोनां जौ मावग्राया न'आव नङा फिखायो।
उम न'आवनो फिखायो आरो मानै माथाम
उम।
ओरै ओ नोंसिनिथिं जौ फानग्रा गामियानो गैया खोमा बाव मोनगोन ना दङ?
दङ माखासे बेयाव गैला फ्राय संला साफा सानै बिदिनो दंबाबो खमसै संनाया
आदि हैदो जौ फानग्रानाव
दाम लाथारलै बेनो जारलाया
बे माबाखौनो खे बिसोरनो बुरजा रुना होजायो ना। बुरजा बुरा बुरा रुनानै दोनखायो ना साननै सानथामनि
बुरजा रुनाय माने दा दा गोलोम बोथोराव थाब थाब होनो हाया बा सेवगोन बे रुनानै दोनखानायाबो सेवो। बे अमा फिसा नालाय दा बियो बुरजा बुरजा जानो हाया एसे एसेल'स जायो नालाय। खेबसेनो बुरजा रुखाबाथाय नों साननैसो दोनदोंबाथाय नों बिदि गरम बोथोराव सेवनानै थायो बे ओंख्रिया
आतसा। बेबो मोन सेनो होमबालाय रुुबा
गिदिरबादेन बुरजा बुरजा जानायबादेन थौसे गाहाम एव एवखानानै माबानानै नै
उम। आदसा बिदिसो। होनबाथ' रुनांसिगोन एसे एसेबाबो माबायानो गैया बासनखौनो लाबावाखै आङो थौ लाबनांगौ। थौ लाबोनानै रुफिसै, अमाखौ बुदजा फिनोसै नामा होननायसो जाबाय। खामानिबो गैला होम?
अमा बिमा दोननानै फिसाखौ हाथायाव खोनायलायदोब्रा बाइकआव ओरैबो ओरैबो
हाथायाव फाननांलायालै
लांफैग्रायानो खोन्थाबानो लां खिन्थु एसे एसे खाथिनांगोन समसो होनो हागोन हाया नोंसोरो गन्द्रा बानायनानै दोननांगोन। आद दाराथाब होबाय थानांगोन।
उ मानसि नांगोन ने? मानसि लानानै बानायनो मानसि एक्स्रा हमबा हा मिलायगोन ना मिलायहयालै बाजेटा? दा हमनानै ला ओ अ फन्द्र'थासो फिसिबायलायनो
जायोब्रा मानो मानसि दोनखाथारबा। जेरै नोंसोरो दा एम्फौ फिसिनायखौ जेरै बानायदों बे अमा फिनायखौ बिदि खालामजाबाय ब्रा।
जानायालाय जायोलै ओमफ्राय नैबे माबानि थाखायसो रिक्स ना बेमार
उम माने दासान्दि बिराद बेमार जादों दा एसे खमायफिनबाय।
मानि जाल्लायानो बेसोखा नङाबाथ'
थैजोबबाथाय लस जाबाय आरो।
अनेक लस आरो। ख्रर ख्रर थाखा लस होननायसो जाबाय। कौटि कौटि। अमा माथामजोंनो होननायसो लालै अमा बायदिसिना फिसिनानै जानांगौवाबो। बो। माने
बारा गिदिर गिदिर सिमां नुथ'नाङालै बेखौनो नों गोदान नालाय लाग्रोदो नालाय बेखौनो लानानै नायग्रोदो।
आं बे मानैखौनो फेदेरग्रोनोसै। उम। जानायालाय जाखायो ओमफ्राय नोङो जानायालाय जाख बे बेमाराव अबेनिफ्राय फैयो फाथा मोनना नों।
औ मानसिजों उफैबायनो।
माने रिस्क लानानै मावनांगौ जाहैबाय आरो।
उम।
रिक्सलायाबाबो जाया। ओरैनो मोनो फैसाया होननाय जाबाय आरो।
बेनोथ' आरो।
फैसाया ओरैनो मोनो होननाय जाबाय ओ। मालाबानो जिबाजि नैजिबा मिनिट जाबाय
फाथ्ता मोनलायासै माला जागोन नोंलायनाया दहाय। आं दिनैसो बिदि रायलायफेरनो मोनबाय रायलायनो मोना माने। दाख्लैफोर हरनायावबो बिब्दिनो दुइ मिनिट थिन मिनिट जाहांबानो दानजालांबाय थायो बिदि फुराखौनो रायलायफेरनोनो मोनाखै दिनैसिम।
उम नोंना नोंना। न'आव एसे माबायो नांथ नुथा जायो। दे।
आरो बे ओरैनो आंना दा थेर'थायाव दसथा थास्क जानानै दङ ओमफ्राय। बियोबो ओरैनो बोरैबा बोरै बि जाफ्रालाबायनायसो।
दिखौ बारा सावरायजाया।
उम ओमफ्राय होन। फ्लांबाय आङो।
जाबायलै इसे जाबाय उम। दानदो।